उ
हेब' नोंथां।
औ नोंथां।
औ।
आंनि भइसखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां बुं।
औ। स नोंथांनि ओ हरनायनि। रिजोनखौ खिन्थानो हागोन नामा? जाहोनखौ औ।
खौ दा मानि बागै लायरायनो।
अ स' जोङो बर'नि हारिमुनि बागै सावरायनोसै खोमा।
औ औ जागोन दे, नोंथाङा सावरायग्रोदो नामा।
जागोन दे। ओ जोंनि बर'नि हारिमु होननानै बुङोबा जोंनि थांनानै थानायनि उवे जों जोंनि जानाय लोंनाय ओ गाननाय जोमनाय, दामनाय देनाय बेफोरो गोग्लैयो आरो। जेरै जोंनि जोंनि सिनायथि बर'नि दख'ना गामसा, आर'नाइ बेफोरो जोंनि हारिमुनि ओ गाहाय बाहागो औ। ओ जानाय लोंनाय जेरै जोंनि मेइन दिस बर'नि बर'नि ओं औ ओ नारजि अमा
औ
अनला दाउ
उम
ओ बिनिफ्राय सबाय साम' बेफोरो बर'नि ट्रेडिसनेल दिस आरोखि ना
औ औ
बिनिफ्राय जोंनि जोंनि बर'फोरा जोंनि बर' बेफोरनि थांनानै थानायनि मेन लामायानो जाहैबाय आबाद नङा होमबा
नंगौ नंगौ
औ उम बे आबादजोंनो जोङो जिउ खुङो मेनलिथ' बर'फोरा आबाद आबादनि गेजेरजोंनो थांनानै थायो बांसिनानो साख्रि साख्रि इसिबां मावजोबा बयबो बांसिनानो आबादखौनो मावखायो बेबो जोंनि कालसारनि मोनसे बाहागो आरोखि ना
नंगौ
औ नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन नामा
अ हेलौ
औ खोनादों
अ
औ
मा होन्दोंमोन नोंथाङा
नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन नामा होननानै बुंदां
बेखौ मा होनोमोन जोंनिया दा अ अमा हेलौ'
औ खोनादों
बेखौ मा होन्दोंमोननो अमा नारजिनि बागै अमा नारजिखौलाय गाहाम नांगोन ना नोंथाङालाय
औ मोजाङानो मोनो अ नोंथांमोननि थिं नारजि नारजिखौ माबोरै बानायो जेनेबा नारजिखौ नारजियाथ' जोंनि साइदआवहाय मोननै जातनि दङ
उम
उम जों मोनसेखौ गोखा होनो मोनसेखौ गोदै होनो ओमफ्राय नोंसिनिथिंजाय
जोंनिजाथ'
नारजिया मोनबेसे टाइपनि जेनेबा
मोनसेल' दं नामा जोंनिजाहाय मोननै दं मोननै बिसे जोंनाबो बेफोरबायदि बिदिनो आरो गोदा गोदै ओमफ्राय गोखा मोनसे
औ
बांसिनानो जोंनिया गोखा सोलियो आरोना जोंनि जाय
औ
नोंसोरनिजालाय माब सोलि
जोंथिं माने गोखाया गोखाखौ माने सोमोना नारजिखौ बानायनायनि सिगां जेनेबा गाबोन फुङाव संगोन बा सोमनानै द दोनोना
दोनो दोनो हराव
औ होमबा बेयाव जोङो गोदैखौसो बारासिन होयो आरोखि ना माने गोखाखौ इसिबां जानो हाया ना सोरबा सोरबा
ओ
बेवहाय जोंहा गोदैखौ बारासिन होयो आमफ्राय गो गोखौ खम होयो आरोखि ना जाहाथे इसिबां मानि गोखा जाया संनायाव
औ
औ ओमफ्राय नोंथाङा नारजि संनायनि प्रसेसखौ मिथिगौ नामा
बेफोरबायदिथ' इमान मोजाङै मिथिया
औ
नोंथाङा मिथिगौबा सावरायना होदो
औ स' जोङो नार्जि संनायनि सिगां सोमनानै लाग्रोनांगौ बेथ' जाखाबाय
ओम
बिनिफ्रायो बेखौबो जोङो नारजिखौ फुङाव बोखांनानै बेखौ जोङो ओ सारायावहाय सारायबा जियानो जाया मानो एव-एवनानै लागो नांगौ खार-खारै होनानै बेखौ गोबावै एवनांगौ आरोखि ना जाहा बियो रुयो मोजाङै औ नारजिखौ औ नार्जिखौ खारैजों एवनांगौ जाहाथे बियो बियो गेब्लेयो मोजाङै
औ
बिनिफ्राय बेखौ ओ गेब्लेेजासे एवनानै
उ
मोजाङै गेब्लेहोनांगौ
उ
साम सागुं सानानानै सागुं
खोनादों
औ खोनादों
खोनादों खोनादों
औ औ सोरबा सोरबा बेयावहाय एंखुरबो होयो नोंथाङा एंखुरखौ मिथियोना
मिथियो मिथियो बे जे जोंहा जौ जौ संनाया
जौ संनाय माने जेनेबा माइरंखौ जावखांनायनि उनाव जे एसे गेब्लेनाय माइरंआ फिसा फिसा जायो औ बेखौ बेखौबो होयो माखासे मानसिफोरा बाट जोंहानि न'आव इ बिदि जाया आरोखि ना जोंहा बेखौ नारजिखौ ओरैनो एंखुर होआलासिनो संङो ओ मोनसे साइदाव ओ जेनेबा अमाखौ एवनानै लाग्रोबाय मोजाङै सामब्राम बानलु होनानै
उ
बिनिफ्राय बेखौ एवखांनायनि उनाव नारजियाव हरो आरोखि ना बिनिफ्राय ओ मोनजासेखौ संबाय संनांगौ बिनिफ्रायो मोदोमनायनि थाखाय गंगार दुन्दिया इफोरबायदि होयो आरोखि ना
औ अ
औ ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंथांनि फेभरेट दिडस आलाय माथो बर'नि
आंनि फेभरेट दिडिसाआथ' अनला दाउ
अ नोंथाङा बेखौ संनायनि प्रसेसखौ मिथियो नामा? नोंथांङा एसे बुंनो हागोन नामा?
बुंनो हागोन हेल'
औ औ
बे मा होनो बेखौ माइरंखौहाय माइरंमोना बे माइरं खौ माने देना लाग्रोबाय फार्स्टाव ओमफ्राय बेखौ बेदरखौहाय एवबाय हेल' पियास बानलु पियास बानलु होनानै बे बेदरखौ मोजां एवना लाग्रोबाय आरो ना
औ
एवना लाग्रोनानैहाय ओमफ्राय बेखौ बाहाय एसे मोनजासे एवनानै दै होयो आरो ना दै होबाय
उम
दैखौ होनानै ओमफ्राय एसे बाय गोदौ आं दैया गुदुं जाबोला दैया
उम
बेखौ मा होनो माइ बे माइरं गुन्दैखोहाय
औ
एसे माने बाहायस सारै सारै होयो आरो ना एसे एसेनै बाहाय सारना होलाय ओमफ्राय बेखौ एरलायबाय माने बे एराबा गथा जायोना
उम
बेनिखाय एसे एसे होनानै बाइक बिखो इरिनो एसे होलायबाय आरो बेखौ गारबाजों गारबा होनोना बेखौ गारबाजोंनो एसे एरलायबाय बेफोरबायदि खालामनानै आरोना होजोबखांनायनि उनाव ओमफ्राय दसे खोबना होबाय
उम
खोबना होनानै बेखौ मोजाङै गोदौ होबाय गोदौहोनानै जे माबाफोर आरो होनोबा मोदोमनाय बुस्थुफोर होनोबा होजासिगोन।
औ
ओमफ्राय जाबायनो आरो इदिनो जोंनिया
औ
नोंथांङालाय रोंगोना रोंङा जाखो संनो
रोंगौ रोंगौ
नोंथांमोनथिंलाय माबायदि
जोंनाबो जोंनाबो इदिनो ओमफ्रायो जेनेबा अमाखौ अमा ना दाउ होनदोंमोन नोंथांङा
जों जोंनियाथ' आंथ' दाउसोमोन बेयो अनलाजों दाउमोन। हेल'
औ औ खोनादों
अमाजोंबो जाजायो
औ अमा गोरानजों साबसिन जायोना।
साबसिन जायो अ बे माने अमा गैयाबा आरो बेयो बयलारजोंबो जाजायो बेफोरबायदिनो
उम नाथुरजोंबो जानाय जायो नंङा होमबा
जाजायो होननायाथ' खोनादों माने आंथ' जाफेराखै बारु
उम जोंनिथिं नाथुरजोंबो जानाय जायो।
उम
उम
उम
ओस दे होमबाथ' ओ नोंथांजों सावरायनानै गोदान नलेज मोननो हाबाय।
उम
औ ओ समाबो मा माबाफोर होनदोंमोन नामा नोंथाङा?
होनदोंमोन।
दे ना औ औ
दा आं होनदोंमोन मा बेखौ हेलौ
औ
जे हेलौ
औ खोनादों खोनादों।
दा आं माथो एसे नांथा नांथा फैबाय थादों नोंथांनिया।
अ' आं आं नेट्रखा मोजां नङा होन खोमा अ' उम देम
थांजों रायलायनानै गोजोननाय थाबाय।
औ
बिदिबालाय नोंथां दे लाखिथ'नोसै फनखो। गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों दे।